औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायखौ नोंथांनिसिम आंबो फिन खेबसे जाव बाव बावहरनाय थाबाय आरो नोंथां औ नोंथां नै आं ओंखाम जाखांना जिरायनासो दङ आं औ नोंथाङालाय अ नंगौ नामा नोंथां
मानो होनबा आङो अमा फिसिनानैनो जिउ खुङो नालाय बेनि थाखायनो आं अमा आदार होना फैबाय। नंगौ नोंथां हागोन नोंथां आं बेबायदिजोंनो जिउ खुंबोगासिनो आरो गोजोनै जिउखौ दैदेनलांगासिनो बेबायदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो आंनि अमा फिसिनायनि आदबखौ आरो नोंथाङाबो बेबायदि खालामनानै इयुनाव जिउ खुंनो हागोन नोंथां। एसेबाबो सोलोंना लानो हागोन नामा बेखौ आं मिजिंथिनाय जाबाय नंगौ नोंथां नोंथाङा खोनासंदो अमा आ अमा फिसियोब्ला। एबा अमा फार्मिं एबा अमानि आबाद खालामोब्ला नोंथाङा बेयाव गाब सिगांग्रो खालामनांगोन गामि ओनसोलाव मानो होनोमबा थ। गामि ओनसोलावब्ला नोगोराव खालामोब्ला बे गोबां मोनामो बे अमा आबाद खालामोब्ला अमानि फार्मिंग खालामोब्ला। गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां मानो होनबा बेनि अमाया थाब थाबैनो देरो आरो बेनो अमानियाव। अमा आबाद फि खालामोब्ला अमा फिसियोब्ला सिगाङाव नोंथाङा खम बिबांनि रां बाहायनांगोन बे खम बिबांनि रां बाहायनानै। बिजोंनो नोंथाङा गोबां बिबांनि मुलाम्फा आरजिनो हागोन नोंथां बेनि उनाव जोंहा अमा फानबा अमा फाननानै। गोबां रां आरजिनो हायो आरो अमा बेदरा मा हाइलि निउट्रिसोन होननाय जायो नोंथां प्रटिनाव जोबोद बुरजा जोंनो प्र थिननि बिराद गोनांथि नांगौ जायग प्रटिननि गोनांथिखौ जोंङो अमा बेदरनि दारै मोननाय जायो बिदिब्ला आंङो नोंथांनो। आं फोरमायनोसै अमा फिसिनायनि टेकनिकखौ सिगाङावनो नोंथांहा मा खालामनांगोन। ब्रिद एबा अमानि जाथिखौ नोंथाङा सायखग्रोरनानै लानांगोन नोंथाङा मा मा ब्रिदनि अमा फिसिनो जेरै दङ। खुयेल दङ अमा गुफुर दङ हेमसियार दङ लेडरेस होननाय दङ नोंथां बेनि सिगाङाव नोंथांङा अबे मोनब्रैनि मादाव बबे मोनसेखौ फिसिनो नों हा बेखौबो सिगाङाव बासिनानै लादो बेनि उनाव जोंनो अमा फिसिनो थाखाय बा अमा थाग्रा खालामनो थाखाय सिगाङावनो जोंनो नो मा नांगोन अमा थाग्रा न नांगोन। अमा थाग्रा न' बेनि थाखाय मा जानांगोन अमा थाग्रा न'आ जोबोरैनो ख्लिन जानांगोन ओ साफा जानांगोन आरो गोरान जानांगोन हाय अमा खि थांग्रा एबा अमा खि थांग्राखौ सुस्रहरनो थाखाय मा थानांगोन जोंहा दैनिबेबसथा थानांगोन एबा फाइप थानां मिचिन थानांगोन दैब बोखांग्रा बेनि उनाव मा अमाफ्रा मा जायो गोलोम बोथोराव थानो हाया जायोबा सहायनो हाया जा बिनि थाखायनो मा जानांगोन बार हाबनो थाखाय गोलोम बोथोराव अमानि थाखाय मा बेन्टिलेसन एबा बार नांग्रा बानायना होनांगोन आरो गेजेर गेजेर नोंथाङाव अमानो थाखाय मा फेनबो लागायना होनांगोन नोंथां गोजौआव। बेनि उनाव जोंहा। अमाखौ रैखा खालामनो थाखाय मा अखा बांखानिफ्राय जोंहा गोजौआव थिंबो लागायना होनांगोन बेनि उनाव अमाया मा अमाखौ मोनसे जायगायावनो दोननो हाया दोननो मोना मोनसे खथायावनो दोननो मोनो मोननाय नोंङा नोंथां। अ अमा ममा मासेखौ मोनसे गथायावल दोननांगोन। अमाम मोनसे खथायाव अमा मानै माथाम दोननो मोननाय नोङा बेयाव मोनसे खथायाव अमा मासेल दोननांगोन आरो नोंथाङा सानफ्रामबो अमा खिखौ बेरेबफुंजा एबा फुं नङाबा बेलासियाव खनसे नङाबा खननै सुनानै होनांगोन। आरो बै सुनाय दैआ। मोनसे नाला सिस्टेम थानांगोन बे नालाया अमा खिसा मोनसे जायगायावनो थांनानै जमा थाहैनांगोन आरो नोंथाङा बे अमा फार्मखौ गामियावनि गेजेराव एबा सुबुं माहारि थाग्रा जायगायाव बानायनो मोननाय नोंङा बेखौ नोंथा सुबुं माहारिफोर थांग्रा जायगाय। फ्राय गोजान जायगायाव एबा दुब्लि बारियाव बेयावसो बानायहैनांगोन नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा अमानो माखासे मोजां मोजां आदार जाग्रा होनांगोन जाहाथे अमाया नोंथाङा थाब देरो जेरै बेबायदिनो नोंथाङा मानि थाखाय जाना हो जाग्रा आदार होनांगोन प्र भिटामिन कार्बहाइद्रेद आरो मिनारेल्स आरो बिनि थाखाय अमाफोरनि थाखाय मा गोग्गो दै लोंनो थाखायबो जगार होना होनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन अमाया मालाबा मालाबा मा जायो बेमार जायो बे बेमार नोंथांङा अमानि बेमारजों मोगा मोगि जानांनो हागौ बेनि थाखायनो नोंथाङा अमाखौ गेजेर गेजेर मा भेटेनारि डक्टरनि दारै एबा जिब जुनारनि डक्टरनि दारै नोंथाङा अमाखौ मा खालामनांगोन रेगुलारलि नायबाय थानांगोन सेकाप खालामबाय थानां बिसिनि सावस्रिखौ देखायहैबाय थानांगोन डक्टरनो आरो नोंथाङा बिजि थुना होनांगोन मालाबा मालाबा जेरै अमानियाव बेमार फैयोना आफ्रिकान फ्लु सुइम फ्लु बेबायदि होननाया बेनो बेब जेंनाजोंनो नोंथाङा मोगा मोगि जाना औ बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन ओय अमानि रेकर्डफोरखौ नायबाय थानांगोन नोंथां औ जेरै अमाखौ नोजोर होबाय थानांगोन लोमजादों ना लोमजायाखै बेनि बारै बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला अमाया गोग्गो। देरो अब्ला नोंथाङा मा अ खौ जाहोयोब्ला एबा अमा बिमा जायोब्ला बिमा महराव लायोबा नोंथाङा अमा जोला लाबोनानै एबा अमा बुन्दा लाबोनानै नोंथाङा सानैजों मिथिं खालामहोनानै एबा अमाजों अमा थुन गेले होननानै नोंथाङा फिसाफोर मोननो हागोन आरो। फिसाफोरखौ खाम फाननानै नोंथां गोबां बिबांनि रां आरजिनो हागोन जेरै नोंथाङा अमाखौ फिसाबो फाननो हागोन आरो अमाखौ बेदर महरावबो फाननो हागोन जोंहा अ बेनि उनाव जोंहा अमा फाननाया एबा अमाखौ बोरै खाङो। बिनि आदबखौ आं नोंथांनो फोर बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनो फोरमायनोसै आङो मुलाम्फा अमा फाननानै बोरै मुलाम्फा आरजिनो हायो नोंथां जेब्ला नोंथाङा अमा फाननायनि मुलाम्फाखौ खोनासंदो बे अमा फा पारमेट खालामनाय समाव नोंथांनो। सिगाङावनो सानै साथामसो खामलाम खामानि मावग्रा एबा हाजिरा मावग्रा बे हाजिरा मावग्रानि गेजेरजों बे हाजिरा मावग्रायाबो मा गावनि नख'रखौ मा दानो हायो बेनि उनाव जोंहा अमा अमाखौ मा खालामनांगौ। फानोब्ला नोंथाङा। गोबां बिबांनि बेदरखौ रां आरजिनो हायो आरो अमाखौ आसार खालामनानैबो नोंथाङा रां खामायनो हागोन नोंथां बेबायदिनो आङो आंनि अमाखौ बोरै फिसियो बेबायदिनो सुंद' बुंनानै आङो नों आङो। बेयाव दोनथ'नाय जाबाय आस
आसा खालामो नोंथाङा औ औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबग थाबाय नोंथाङा गावनि अमा फिसिनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिनायनि थाखाय आरो आं नोंथांनि बे अमा फिसिनाय आदबनि बागै आङो मोजाङै। खोनासंनानै बुजिना लानो हाबाय।
औ नोंथा नोंथांआलाय दा सानदि माथो खालामगासिनो दङ' औ नोंथां आंथ' नै दा बिदिब्ला नोंथाङाबो आलुनि आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो नामा नोंथां?
नि आबाद मावनानै माने बोथो
बोथोरा आबाद मावो नालाय दा नै बोथोरा आलुनि बोथोर नालाय आलुनि आबाद मावगासिनो आरो बिदिब्ला नोंथाङा द-दसे सम फोरमायना होदो आंनो नोंथाङा आलु आबाद मावनानै बोरै जिउ खुंगासिनो दं गिबियाव आलु आबाद मावब्ला नोंथाङा जोङो।
आलुखौ गायनानै बेनि बेदर मोननाय बेफोरखौ बुजियो आरोना नोंथां औ। जों आलुखौ मा खालामो जों गिबियाव आलुखौ जोङो हाथायाव जोलैनि थाखाय जोङो बायनानै लाबोग्रोनांगोन बिदिनो बायदि रोखोमनि आलुफोर दङो आरो ना नोंथाङा बेनि
नोंथाङा माबे आलुखौ गायनो बेखौ।
नोंथाङा बासिनानै लाबोनो हागोन बेनिफ्राय आलुखौ जेब्ला लाबोनानै नआव दोनफैबाय दोनफैनानै आलुआ बांद्राय गेदेर गेदेरबा नों आलुखौ हाखावनानैबो गायनो हायो आलुखौ हाखावदो हाखावनानै हायाव दोनदो हायाव दोननानै एसे हाद्रि सारना हो जाहाथे आलुआ हा खोबनानै एसे गाजाफोरा मोजाङै हरो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन हाखौ जगार खालामनांगोन हाखौ नोंथाङा ट्रेक्टर बायदिसिनाजों नों एवनानै बेखौ दुफु दुफु खालामनांगोन आरो जाहाथे बेयाव गायजानो रेडि जायो। नाथाय जोंहा हाखौ खेबसेयाव जोंहा दुफु दुफु जाया बेनिखायनो जोङो खेबसेबा खेबनै एवखानायनि उनाव जों मा खालामगोन बेहाय गोबोर हासार गारना हागोन जाहाथे आबादाव बा आलु आबादाव जोंहा हासारा मोजाङै मोनो आरो आबादा जोंहा मुलाम्फा जायो बेनि थाखाय जों गोबोर हासार होगोन गोबोर हासार हो। थांनानै जों मा खालामगोन आरो फिन खेबसेबाव एवबावनानै दुफु दुफु दुफु खालामनानै जोङो आलु गायनो थाखाय जोङो आलुखौ गायनो हासिगोन आरो बेनि उनाव जों मा खालामगोन जोङो लाइन लाइन बोगोन दिरुं बोगोन दिरुं बोबा जुदि नोंहा नोंनि लाइना गेददा गेददिबो जानो हागौ आरो अब्लाथाय जोङो दिरुंबोना लानाया जोंनि गाहाम बेनिखायनो दिरुं सिदा बोना लानानै जोङो नांगोलजों सिमाबोयो आरो माने आलुखौ गायनो थाखाय जेब्ला नांगोलजों सिमाबोबाय सिमाबोखांनायनि उनाव जोङो आलुखौ मोनसे मोनसे गायलांसिगोन बेखौ जोङो नांगौ रो खोमनि जखा लानानै जान्थायाव गायगोन आरो नोंथां जाहाथे आलुआ गावजों गाव खेबलाय लाया बेनि थाखाय ओमफ्राय जोङो जान्थायाव गायबाय गायखांनायनि उनाव गासैबो आलुखौ बिदिनो गायजोबबाय गायजोबखांनानै जों मा खालामगोन आलुआव जि गायनाय बेयाव जोङो एसे हा खोबै खोबै होबोजोबसै सिगोन आरो गासैयावबो हा खोबना होखांनानै बिदिनो जेब्ला आलुआ स्नि आरो जि सानसोनि गेजेराव सायाव गाजाया हरो बा रजबोयो बिलाइ ओंखारबोयो अब्ला जों मा खालामगोन बेयाव फिन खेबसे आलि खोगोन आरो। माने बिनि गुदि गुदिया आलि बेखौ जोङो जाङि खोनाय होनना बुङो नोंथां बेखौ होखांनानै मा खालामबावगोन जोङो सा इदिनो जोङो साननै सानथामसिनि उनाव दै होसिगोन खेबसे दै होखांनानै आरो फिन इदिनो जोङो सप्तासे बा जि साननि उनाव जोङो फिन आरो खेबसे दै होबावगोन। बिदिनो गेजेर गेजेर दैखौ होबाय थानांगौ आलुआव दैयाबो गोनांथि आरो आलुआव साननि बिदुङा जोबोर गोनांथि जायो नोंथां। थिग बेबायदिनो माबेबा समाव आलुआ माखासे बेमारजों भुगिनो गोनां जायो आरो नोंथां
खौ जोङो नुबाय थायो बा जों भुगिनांबाय थायो अब्ला नोंथाङा माखासे बाजाराव हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय माबाफोरखौ होनांगौ आरो मुलिफोरखौ नोंथां जे आलु खु गायनाय समा जाहैबाय जोंनिया अक्टबर नभेम्बर बे समाव जोंङो आलुखौ गायो। आमफाय जोङो बिनि माबाखौ फिथाइखौबा जों आबाद मावनानै जि मोननांगौ आलुनि बेदर बेखौ जोङो बैसागो दाननि सिगां सिगाङाव जोङो बुरनानै मोननो हायो आरो नोंथां। बा एप्रिल दाननि सिगाङाव जोङो
बुरनानै मोननो हायो।
बिदिनो जोङो आलु आबाद मावनानै गोबां रांबो आरजिनो हायो नोंथां हाथाय बाजाराव फाननानै बेजों आलुजों जोङो मा मा खालामनो हायो बा आलुजों बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद खालामनो हायो चिफसफोर बायदिफोर बिदिनो आलुखौ जोंहा मा होनो सामफ्रामबो जिउआव जोंनि सुबुंनि जिउआव मोनसे गोनांसिसिन मोनसे जाग्रा बा जामुं आदार होननानै जों बुंनो हायो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों बांसिन सुबुङानो आलुखौ बाहायबाय थायो आरो नोंथां। गासैबो बुहुमावनो फ्राय बांसिन बा सानफ्रोमबो बाहायनायखौ जोङो आलुखौनो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो आलुनि बागै बुंनो थांबावोबा आलुखौ जोङो खमैबो खै माससो मावनांगौ होनोब्ला जोङो मास मोनथाम आरो मास मोनब्रै बे मास मोनथाम मास मोनब्रैनि गेजेराव जों आलुखौ मावनानै दिहुननो हायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो सासे जोंथ दाइरेक फायखारि हमनासो फानहरो नोंथां माने बे जोंथ थांनानै जायगायाव माबायाव हैया नालाय कम्पानियाव हैया नालाय कम्पानिनि सासे मानसिया फैनानै जोंजों इसिखिनि राङाव इसखिनि लांगोन होननानै जों रादायखायो आरो नोंथाङा बिनिखायनो जोङो बेखौ फानहरनाय जायो आरो जोंङो आलु गायनो थाखाय माखासे सुबुंफोर हाजिरा लायो आरो बुरनो था बा हाजिरा लायो बेजों लोगोसे सोरबा सोरबा सुबुंफोरा आलुखौ नआव गायनाय बा नआव जानो थाखाय एसे एनै गायोना बेसोरो मा खालामो आं जेरै जांङि खोनाय होनना बुंदों बेखौ जांङि खोआबालानो बेसोरो आलुखौ जे
गारनानै होयो जाहाथे आलि खोलायनाङा आरो ना नोंथां जुदि आं जेरै आंनि मावनाय बायदिबा हाग्रा रजयोना आलुआव बे हाग्राखौ जोङो दांनानै होबाय थायो आरो माने हाग्राखौ फुयो आरो माने बेनिफ्राय बिदिनो गोबां रां आरजिनानै आ गोबां नखरफोरानो बे आलु आबाद मावनानै संसार जाबोगासिनो नखर खुंबोगासिनो गथ गथायफोरखौ फोरोंबोगासिनो आरो नोंथां। खोनादों ना नोंथां? आसा खालामो नोंथाङा आंनि बुंनायफोरखौ खोना